खोनादों ना खोनाबायना औ। आबादनि सोमोन्दै सावरायनो ना?
औ दे ओं।
औ आबाद आबाद होनबोला जोंनि बर्थमान सोलिनाया माइ आबाद
औ औ।
माइ आबाद होनोबोला मोनसेल' जातनि गैया आरो बेयाव गोबां रोखोमनि माइ आबाद जेरै सना मासुरि
औ।
रन्जित माइब्रा बाहादुर
औ।
आइजं बेबायदिनो गोबां रोखोमनि
औ।
माइ आबाद खालामनाय जायो आरो।
औ।
आरो जोंनि बे ओनसोलाव मेन थांना थानाय राहायानो जाबाय आबाद।
औ
बे आबाद गैयाबाला जोंनि बे ओन सोलाव जानाबोला ओ आंखाल माबा मोनसे जागोन आरो।
औ
नाइन्टि पारसेन्टानो आबादनि सायाव सोनारना थायो आरो। जोंनि बे ओनसोलाव बे माइ आबादनि अनगायैबो
औ
मेगं थाइगंनि आबादबो मावनाय जायो जेरै- फरला जिंखा
औ
ओ भेन्दि
औ नोंगौ
लेसेरा खुमब्रा लाव बेबायदि ओ आरो बेबायदिनो गोबां आइटेम बेबायदिनो खालामनाय जायो आरो
औ
दैलांनि फसल हिसाबै
औ
आरो बेफोरबो बेफोरखौनो न'आवबो जायो। लोगोसे हाथाय बाजारावबो फानहैनाय जायो आरो औ थाव औ थाव संख्रिनि थाव संख्रि बानलुनि जेनेबा खरसा दिहुननो थाखाय।
औ नोंथां
माखासेखौ जों बजाराव लांनाय जायो फानहैनाय जायो। आरो बिनि अनगायैबो लो ओ जोंनिथिं साहा आबादबो दङ।
औ नोंथां
बांसिन मानसियानो साहा आबादबो मावो आरो।
अ औ नोंथां
मइेन साहा आबादा ओ साहा आबादजोंनो फ्राय मानसिया जेनेबा गावनि न'खरखौ बांसिन
औ
ओ जौगानाय लामाथिं लांनो हादों आरो।
न'खरनि खरसा पाथि
औ
दिहुननाय मानाय आरो लोगोसे जायहा मावना जाग्रा बैसोनि थाखायबो गोबां खामानि ओंखारो आरो जेनेबा साहा बागानाव मावनो ना सोरनिबा ओ दुब्लि फोथाराव मावनो बेबायदि जेनेबा मावना जाग्राफोरनि थाखायबो आंखाल गैया रा मावब्लानो जेरावबो जेनेबा गाव गावखौ सोलिनो थाखाय थांना थानो थाखाय बेबायदि राहाया दङ आरो।
औ
बेबायदि
औ
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं मेन थां ओ आबाद मा मा आबाद खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनिथिं बेनो मेनानो जाहैबाय बे आबाद आबाद बहुद सोलिनानै दङ। जोंनिखैबो बांसिन सारभेस मावनाय गैया बांसिन खे थिजोंनो जाबोनाय आरो आबाद जानाय जोंनि बे एरिया खेथिजोंनो माने नाम जादों आरो जोंनि दा बे एरिया
उम
माने जोंथिंजाय ओ आबाद दैज्लांनिल आबाद बारो मेसेंनिबो आबाद मोननै बोथोरावबो
औ नंगौ उम उम
बुहुत जोंनिथिं बुहुद आबादा बिराद जौगा आबादनि थाखाय बुहुद जौगानाय आरो आबाद जायो। दैज्लांनि बागैथ' नोंथांङा बुंबाय। दा आंङो बे मेसें बोथोरनि आबादनि थाखा सोमोन्दै सावरायनोसै। आ बहुद आबाद मावो माने मेसेङाव जोंथिं बेसरनि खेथि मावो आरो मा दुन्दियानि आबाद मावो आरो आादनि आबाद मावो आरो थाइबेंनि आबाद मावो टमेट'निाद मावो ओमफ्राय बानलुनिबो आबाद मावो जोंथिं।
औ
ओमफ्राय आरो बिननिबो आबाद मावो। अल कपि बेयो बहुद गोबां बेखौ जोंजों बे आबादखौ मावनाय नुनो मोनो आरो आंङो जों
औ नंगौ
बे आबाद मावनायावबो बुहुद माने मावनो गोनां जायो। बहु माने फलखौ मोननो थाखाय बुहुद जथ्न' खालामनांगौ जायो। बिजोंनो खेथि खालामग्रा आबाद खालामग्राफ्रा बेजोंनो फाननानै बानलु'खरनि नां फरायनाय न'खरनि सोलिनाय थाखा फैसा बेजोंनो आरजिनांगौ जायो नालाय
उम उम नंगौ उम
बे जथ्न' लानायखौ आं नुनो मोनो। आबाद मावनायाव माने गोसो होनायखौ नुनोमोनो आरो जों जोगोनार आबाद मावो जों मिथिं माने बिदिनो
उम
सासे न'खरसेयावनो एक बिगा दुइ बिगा बेबायदि थिन बिगा जोगोनार अखल जोगोनारावनो दुइ बिगा
उम उम मबे मबे डिस्ट्रिकमोन लायो?
जोंनिया नलबारि
अ नलबारि डिस्ट्रिक्ट जोंनिया उदाल उदालगुरि दिस्ट्रिक
बेसरफोरखौबो थिन बिगा सारि बिगा पास बिगा बिदि मावो आरो जोंनियाव
ओ ओ नंगौ
मावो आरो दा सानदि मावो आरो बिदि ओमफ्राय बे आबाद यावनो आरो सोरहाबा आबाद गैयाबाबो बेयावनो हाजिरा फुनाय मानसि नांगौ जायो।
औ औ
फुजा होनाय जायो बाहायनो गोबां आरो दस्राफ्राबो। खा खामायनो हायो आरो बे आबाद मावनायखौनो नि आबादावनो जायहा आबाद गैया बिसोरनो बेयाव हाजिराखुनाय, टिकालानाय बेफोरजों बिसोरबो फैसासो आरजिनो हायो आरो जों जों जा बिदि सलियो आरो ओमफ्राय दा जोगोनार आबाद खानाया बु बिगानै गाहाम खालामो आलुफोर बिगानै गाहाम, खालामो आरो थाइबें आबादखौबो बिदिनो बिगासे गाहाम, टमेटफोरखौबो बिगासे गाहाम बानलुफोरखौबो बिगासे गाहाम बिदि खालामो आरो जोंनिथिं दा बेखौ आबाद खालामनायाव माने आगोलाव आं जेरै नुबोदों दा एसे बेलेग साइस नुयो आरो आङो। बेलेग सिस्टेमनि आबाद खालामनाय नुयो। बे जोगोनारखौ आगोलाव जों नुयोमोन माने बैसां होनाय नुयोमोन।
औ औ औ
माबाखौबो उम थाइबेंफोरखौबो बैसांआवसो। थायहोनाय नुयो मैथा दानि बैसां ना फायार माने
औ हायावनो,
खो मानला माने जिथिया माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो नाराखौ माने जोंनिथिं रावबो गारा,
औ औ औ नंगौ।
नै जोंनिथि माने बजा बजाखौ खानानै दोनथुमजोबो।
औ औ
बैयाव नारा हाखांबाय हा। खौनो एवनानै फिनथाम फिनब्रै एवो दानि जुगावथ' मोसौ बेब'हार खालामला बेब'हार खालाम ट्रेक्टर जाजोबगोनो बेखौनो हालौवो बिखौ हालौनानै, फिनथाम फिनब्रै इदि हालौना हाखौ दोखो दोखो। खालामनानै आरो लाइन खालामनानै माने बि बेखौ लाइन लाइन लाइन लाइन गायो। आलुखौ जेरै जेरैखिनानै गायो माने बेखौ बिदिनो आलु होननानै गायो आरो लाइन लाइन बानाया आलिफोरखौ बे आलि आलु गायनायाथ' एसे खाथि खाथि खाथि बनायो आलिखौ जोगोनार आबादनि मा बिदि नङा आरो माने ओ गोजान गोजान आरो माने एक मिटार एक मिटार इदि गोजान गोजान।
हो
आलि दुमहैयो आरो मैगंनानै गरसे गरसे गायलांनानै जेथिया। रज'यो रज' खांनानै ओमफ्राय आरो औवा गोदान खिलिफिनो ना बे हाखौ आरो जों जावग्लियो जिथिया हा लांदां एक मिटार गोजान गोजान दोननाय हा लां नांगौ जावग्लिबावबावो बुहुद हाजिरा होनांगौ जायो मानसिफोर हाजोबा हाजिरा मानसि लोगो लानांगौ। थिखा होनांगौ बेखौ माइसा आगोलखौ माइसा दांनाय दानियाथ' माइसा दां बे जाहैला बेयो जावग्लियो माने। हाखौ दोखो बानायो आरो हा जावग्लिजोब ओमफाय जावग्लिखांजोब नानै आरो हाग्रा रज'फिनबावबा बेखौ मुलि हाग्रा थैनायनि मुलि सारो मुलि सारखांनानै आरो बि खुथिया मा बिजौआ मानलानो बायदि बियो होनबा आरो जोंनिथिं बे बेखौ नारा हानानै दोननाया बेखौ सेस माने मिलायनानै लामनानै माने हायाव माननो होआ आरो लावखौ जिगाब सायावनो माननानै बाहायनो फिथाय थायगोन आरो
उम उम
बिबार बारनायाव मुलि खरसे सारगोन एम्फौ जायैनि नस्थ' जाया आरो फिथाइ थाइ ख्रिखांजोबबा आरो खनसे सारगोन फि भिटामिन बि सारो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो हायावनो थाइबाबो जोगोनारा सेवला आरो माने जिगाब जाबनाय जायो नालाय जोंथिं जिगाबनि थाखाय बेंकआबो बे सिस्टेम सेम जोगोनारजोंनो। आरो टेमेट'खौ सेम जोगोनारखौ जेरै खेथि खालामो। खालामो आरो दा मोजां फल मोनो मोजां फिथाइ मोनो बेखौ लेंहरो बे बियावनो लिंहरो जोंथिं माने जोंनिथिंना बजाराव फानैलायनाङा।
औ नंगौ नंगौ ओम।
बायग्रा बेफारि फायखारिफोरखौनो जों खौनो लिंहरनानै खिल' हिसाबै सुयो अ बिदि हरो आरो दा बिदि मावनानैबो गोबां जोंथिं माने खेथि खालामग्रा मानसिफ्रा आबाद खालामग्रा बिदिनो जिउ खुंनानै दं आरो न'खर सलायनानै
अ अ
नंगौ नोंथां उम
मेसेंनि खेथिखौबो माने मैखोम खेथि मावनांगो मेसेङावबो। दुब्लियाव बो गायनाय माइ गायनायानोसै।
अ अ औ
मैगंफोरखौ दैलाङाव मैगंफोरखौ न'आव जानो आन्थाल' गायनाय जायो जोंथिं। माने मेसेङाव मेसेंनि बोथोराव जोंथिं मैगंनि खेथि।
खालामनाय जायो औ
बे माबा फाननाय बेबहार खालामनाया माने मेसेङाव बांसिन जायो आरो। थिं फाननाय जाया माइ माने गायना लाजोबनानै जानायनि न'आव जानाय बाहायो ओमफाय नैबे मेसेंनि खेथिखौसो मेसेंनि मैगं
औ औ
बिदिनो
उम
गोबां आबाद मावनानैबो
उ
जोंथिं दा खेथियानो आरो
औ अ औ
सोरबा खेथि गैयियाबो बिनि नखराव हाजिरा मावनानै फैसा मोनबाय
औ औ औ
नोङाबो खेथि गैयिफोरनि माननायावनो हेफाजाब मोनो
औ औ औ
खालायनायाव
थोजासे जथेस्थ' खेथि आवलाफ्रा खेथ माने आबादारिफ्राबो सलायनो हायो आरो जों
थां नंगौ उ उ
ओ दैलांनियाथ' बे माइ गायनायानो
उ नांगौ उ
आबाद खेथि खालामनाय गोबां आरजिनो हायो।
औ नंगौ नोंथां
बेैखौ जों बेखौ नुनो मोनो आरो दा
नंगौ नोंथां नंगौ उ
नोंथांमोननि मेसेंनि जाया
जोंने बिथिंबो बेबायदिनो बेसर फोयो मेसेङाव
बेसरखो